हेलौ?
हेलौ?
नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों औ खोनाबाय।
अह दं ओरैनो। नोंलाय?
बारा मोजाङै खोनायाखैमोन।
अह नोंथां। नोंथाङा दा माने मा
दंथ'यो बिदिनो मोजाङै, नोंनालाय?
नोंथांनि माथोखौ बारा मोजाङै खोनायाखै।
बिदिब्ला माने नों ङा दिनै माने मा जाहोननि थाखाय कल खामनाय जादोंमोनबा?
माथोखौ बारा मोजाङै खोनायाखै। हेलौ?
र' आं दस्रा जायगायाव थांनो। हेलौ?
अह खो
र' र'। हेलौ?
हेलौ
बारा मोजाङै
हेलौ?
नोंनि माथोखौ बारा मोजाङै खोनायाखै। नेट प्रब्लेम नामा?
हेल' नोंथां? हेलौ?
औ हेलौ।
ना एबार खोनादोंना नोंथाङा?
ओं एबार खोनाबाय दे।
औ औ। नोंथाङा दिनै माने मानि सायाव सावरायनो होन्नानै फन खालामनाय जादोंमोनबा?
ट्रेभेलिंनि।
औ ।बिदिब्ला नोंथाङा दावबायनानै माबायदि मोनो?
बिराद मोजां मोनो गोदान गोदान जायगायाव थांनानै
औ औ बिदिब्ला माने नोंथाङा' फोरमायनो हागोन नामा माने नोंथाङा मबे मबे जायगायाव दावबायफेरखो बेफोरखौ
दार्जिलिंआव थांदोंमोन ओमफ्राय जायगाया बिराद मोजां दंफां लाइफां बेफोर जि मोजां ओमफाय जायगायाबो बिराद माने गुसुथार
औ
जोंनिख्रुइ मोजांसिन आरोना।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो जानायफोरा दस्रा इसना
औ
आ बिदिनो कालसारफोरा बेलेग बेलेग आरो ना?
औ औ।
अह
बिदिब्ला नोंथाङा देनाङो एबा इयुनाव मबे मबे जायगाफोराव दावबायनो थांनो लुबैयो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आङो इण्डियानि बाहेरावबो थांना नायनो लुुबैयो जायगाफोरखौ नायनो लुुबैयो माबायदि होननानै
ओमफ्राय इदिनो
माने मा मा जायगाफोरनि मुं बेफोराव थांनो लुबैयो? एसे फोरमायना होदो दे
औ माबा पेरिसफोराव
औ
बेफोराव थांनो लुबैयो साउथ करियाफोराव थांनो लुबैयो
औ
बिसोरना माने कालसारफोराबो दिडिफारेन्ट बेलेग बेलेग ना?
औ
ओमफ्राय बिदिनो थांना नायनो लुगैयो बोरै बोरै जायगाफोरखौ नायनो लुबैयो
औ माने नोंथाङाथ' दानि बुंबाय माने नोंथाङा दार्जिलिंआव थांफेरबाय होननानै
औ।
दा बिदिब्ला दार्जिलिंआव थांनानै नोंथाङा माने माबायदि मोनदों बेखौबो नोंथाङा बुंबाय दा दार्जिलिंआव थांनानै नोंथाङा मा गियान मिथिनानै फैखो एबा बिसोरनि मानसिफोरा माबायदि था थासारियाव थांना थायो बिसोरनि हान्था मेलाफोरा माबायदि एसे नोंथाङा बेफोरखौबो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ बिसोर ना माने लामाफोरा जायगाफोरा बिराद मोजां
औ
ओमफाय बिदिनो न'फोरा माने बिदि जोंनि बायदि प्लेन ला प्लेनाव थाया आरो ना?
औ।
हाजो हाला दङ ओमफाय बेयावनो थायो बिसोरो ओमफफ्राय जानायफोराबो दस्रा दस्रा
औ
ओमफ्राय मानसिफ्राबो नुनायाव दस्रा
औ
ओमफ्राय मानसिफ्रा बिराद मोजां। औ ओमफाय
बिदिब्ला नोंथाङा माने एसे हाजोआरि जायगाखौ मोजां मोनोना माने सिरि मिथिंगायारि नुथायखौ बांसिन मोजां मोन ना माने बिदि गारि मथर खनाय थावउन बेफोरखौ बांसिन मोजांसिन माने एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
आं हाजो हारि जायगाखौ बांसिन मोजां मोनो।
औ हाजोआरि जागाफोराव थानानै मोजां मोनो माने मा बायदि गोसोखौ मोजां मोनो एसे औ ।
उबे माने ने
औ औ नोंथांनि माने आवाजखौ बारा मोजां खोनायाखै आङो ।
औ आं दस्रा जायगायाव थांनो र' होनबा।
औ औ नोंथां।
खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां ।
नोंथाङाबो थांखांबाय नामा दस्रा दस्रा जायगायाव?
औ आङो माने बिदि गोजान गोजान जायगाफ्रावथ' थांफेराखै गाव नि ओनसोलनि जायगाफोरावनो बेफोरबायदि थांफेरबाय आरो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोरबायदि गुवाहाटिफोर बायदि जायगाफोरावल' थांनाय जायो। आरो शिलं बेफोरबायदि जायगा बेफोराव थांफेरबाय आङो बेफोर बायदि इन्दियानि बाहेर बेफोर बायदि जायगाफ्राव माने थांनो मोनफेराखै आरो ।
औ
आरो जोङो माने दावबायनायनिफाय जोङो गियान मोनो होननानै बुङोब्लाथाय माने जोङो दावबायनानै गोसोखौ माने बिराद मोजां मोनो आरो आंनि माने हबिफोरा दावबायनाय आं बिराद दावबायनानै मोजां मोनो । आरो बेफोरबायदिनो माने दावबायबाथाय जोंनि गोसोनि माने दुखुफोराबो बेफोरखौबो माने बावगारलांनो हमो आरो जोङो
जेसेनो हायो एसेनो जोङो दावबायनांगौ जोङो दावबायनानै बेफोरबायदि ओनसोलफोरनि माने नुथाय बेफोर बिसोरनि ओनसोलफोराव माबायदि सोलियो हान्था मेलाफोरा माबायदि आरो बिसोरनि जायगाफोराव माने माबायदि थासारियाव थांना थायो आरो बिसोरनि खायसे जे जायगाफोराव बायदिसिना नेम थायो बेफोरखौबो जोङो मिथियो बिसोरनि मानसिफोर थासारि बिसोरनि थानाय गैयि सब बेफोरखौ जोङो मिथि नानै जोङो गियान लानो हायो बेफोरबायदिखौ आङो मिथिगौ आरो ओमफाय नोंथाङाबो आरो दावबायनायनि सोमोन्दै आरो माबाफोर बाथ्रा एसे फोरमायबावनो हाब बावगोन ना नोंथां ।
औ
आं नोंथांखौसो सोंनो नागिरदोंमोन? नों नोंथाङा शिलंआव थांनानै बोरै मोनदों एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आङो शिलंआव थानानैथ' आङो जोबोद मोजाङानो मोनदों । शिलंआव थांनानै आङो माने गुबुन गुबुन जायगायावबो माने दाब दाब जायगायाव बेरायदोंमोन आरो बेफोरनि नाम फोरखौ आङो माने एसे बाव बाय आरो बेयावहाय थबायनायाव जोङो गोबां हाजोफोरबो गाखोनो मोनदोंमोन आरो माने बेफोरबायदि नुथायफोरखौ माने जोबोद मेगननि खाथियाव नुनानै माने गोसोखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनदों । जायखौ जोङो माने हाजो दावबायना थांनाय समाव जोङो जायखौ जोङो मेंनाय मोनो दोंमोन । बे नुथायफोरखौ नुनानै माने जोंनि गोसोआ माने मेंनायखौ बावलायदोंमोन । बेबायदि माने जोबोद मोजां मोन्दोंमोन आरो बिसोरनि जोङो बेफोराव थांनानै बिसोरनि खसाबफोरखौबो नुदों बिसोरो मा स्टाइलनि एबा मा मडेलनि गानो बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों। बिसोरनि मानसिफोरनि थासारि बिसोर माबायदि थायो जायो बिसोर मा माबायदि माने रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ माने बेफोरबायदि सङो। आरो बिसोरथ' बुंनो थाङोब्ला जों जेरै थाव माबा मा बे होबायबायना सङो बिसोरथ' जेनेबा बेफोरबायदि सङा बिसोरो एसे रुला लुरि एसे रुनाय इदि स्टाइलाव सङो ।
उम औ औ।
बेफोरबायदिखौ आङो माने नुनो मोनदों आरो बुंनो थोङोब्लाथ' शिलंनि माने नुथाया जोबोरैनो समायना बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो ।
औ ओमफ्राय बोथोरफोरा बेयाव बोरै नोंथां?
औ बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' बेवहाय माने गुसुआनो जाबाय थायो । आरो बेफोराव माने निहिरफोरबो बिदि सिरियो आरो अखाफोराबो माने जाय गा लानानै जायगा हाबायबो थायो आरो अबबा जायगा लानानै हायाबो आरो दसेनो बिदि सान्दुंबो दुङो दसेनो सायाबो माने गुसु गुसु माने गोसोखौ माने मोजां मोनो आरो आरो बेफोराव गारि मथ टरनि माने थासारियाबो जायगा लाना जायगा बारा एसेबां नुनो मोना। खायफा जायगाफोराव इदि नुयो। बेफोरखौ आङो माने नुनो मोनदों आरो।
औ ओमफाय लामाफोर लामाफोरा बोरै?
औ बिसोरनि लामाफोराथ' माने जों जाय जायगायाव थांदोंमोन बे लामाया थ' माने बिराद साफामोन मानो होनोबा हमना ला जोंनि खायफा जायगाफोराव माने लामाफोराव प्लास्टिक दाखोर दाला बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो गेसाव गोफोन नाथाय बेफोरबायदि जायगायाव माने बेफोरबायदि प्लास्टिक बेफोरबायदि माने जोबोर माने साफा डिसिप्लिनाव दोङो आरो बिसोरो माने बेबायदि लामा फोराव बेबायदि गारनो मोना बेफोरबायदिबो माने गोबां पस्टारफोर माने गिदिर गिदिर लिरनाबो दोनो बेबायदि माने दंफां से माबा लामा सेर सेर दंफां लाइफां गायनाय आरो बेयावथ' गोबां बै गलाब गलाब बेफोरबायदि सेरिब्लजम बेफोरबायदि बिबारफोरबो दङ । माने जोबोर मोजां आरो नायनो ।
औ चेरि ब्लसमा मा समाव जायोमोन नोंथां?
औ बेखौथ' सेरि ब्लसमा सेप्तेम्बर ना मायबा बेफोरबायदि आं माने बेखौ बारा एसे बावगारनो‌ हमबाय नोंथां। आं माने बारा गोसोआव गैला नोंथाङा मिथिबायगौ नामा?
औ अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावनो जायो नामा?
औ औ
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनो गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां औ
गोजोनथों